खोनादों औ खोनादों।
औ नोंथाङा नोंथाङा दान्दिसे सम ओरैनो दंथ'योना?
अ दंथयो।
अ ओरैनो दोनथ'योब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै। जोङो मोजां हुदानि बागै आरो नोंथां। बिदिनो नों नोंथाङा गिबि फोरमायग्रोनांगौना आं फोरमायग्रोगोन? औ जागोन दे नोंथां।
माने नोंथाङाथ' दिनै माने मोजां फुदानि बानायनाय होनदों।
औ।
बे मोजां हुदा गासिनावबो थानांगौ। बेखौ जों उन्दैनिफ्रायनो सोलों थारनांगौ। जाय स्कुलाव जा कलेजाव जा मोजां हुदाखौथ' फोरोंखायो जेनेबा टिचार जा फोरोंसलाफोरानो फोरोंखायो गासिखौबो। नंगौना नोंथां? बेखौनो खाथाफोराव मोनो मा मोनो। जों मोजां हुदाखौ बेल' नङा जों मोजां हुदा खालामबा जों बेलेगनिफ्राय सनमानबो मोनो गिदिरनिफ्राय सनमानबो मोनो। उन्दैनिफ्राय सनमान मोनो बेलेग बेलेग जायगायावबो मोनहयो। बेयावल' नङा जोङो फेमिलि जा, लोगो जा जेरावबो जोंनि फिउचारनि थाखायबो मोजां। मोजां हुदाया बिदिनो जों मोजां हुदाखौ मोजां खालामबाय थानांगौ सानफ्रामबो। बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन?
औ औ हागोन नोंथां। जोङो माने मोजां हुदा खौ माने जोंनि थाखाय जोबोर गोनां मोजां हुदा जों माने मोजां हुदाखौ जों खालामबा माने जोङो बिदिनो मोजां जालाङो। जोंनि आखल आखुआनो जा जों माने गासिखौबो जोंङो मोजां हुदा। जेरै- जोङो गेदेरफोरखौ जों सनमान होनाय बायदि बायदि जोङो गोबां बिदिनो मोजां हुदाफोर खालामनांगौ। आरो जोङो मोजां हुदाफोर दङ। जेरै- जोङो फुङाव थाब सिखारनांगौ, फुङाव थाब सिखारनानै जोङो माने बिदिनो एक्सारसाइसफोर खालामनांगौ। एक्सारसाइस खालामखांनानै जोङो दै लोंनांगौ बिदिनो माने जोंनि देहाखौबो एसे थाल लानांगौ बेफोर जाबाय मोजां हु दा आरो जोंनि रायरायनायफ्रा माने इदिनो सावला बावला जानाङा बिदि मोजां लायरायनांगौ बिदिनो जोंनि मोजां हुदा खालामना मोनजागोन बिदिनो बयजोंबो मोनजागोन दा जोङो मोजां हुद दा होमबा जोंहा गोबां बिदिनो हुदाफोर दङ जोङो जेरै साखोन सिखोन लानाय जोङो देहाफोरखौ जों साखोन सिखोनबो लाखिनो हायो बेफोरो मोजां हुदा जोङो लेथ्रायै थाबाय थाबा बिदिनो गाज्रि जालाङो जोंहा लेथ्रा जालाङो मानसिया
नंगौ।
बिदिनो सानसे साननैफोर बिदिनो दुगैयालासिनो थाबाय थाबाथाय मानसिया बिदिनो लेथ्रा जालांगोन बिदिनो बेफोर गाज्रि हुदा आरो ना। जायफोर मोजां हुदा बेफोरो माने जेनेबा सानफ्रामबो जोङो दुगैनांगौ देहाफोरखौ साखोन सिखोन लाखिनांगौ बेमार-आजारफोर जायैनि थाखाय। जोंनि देहाखौ माने बिदिनो साफोन-सिखोन साफा लाखिबाय थानांगौ आरो जोंनिया बिदिनो गाननाय जोमनाय बायदिफोरखौ जोङो एसे साफा खालामना दोननांगौ जोङो सानफ्रामबो सुनांगौ दुगैनायजों लोगोसे जोङो सानफ्रामबो माने द्रेसफोरखौ दुगैनायजों लोगोसे बेफोरखौ साफा खालामलांबाय थायोबा माने जोंनिया बिदिनो देहाजों लोगोसे गस्ला लंफेनफ्राबो साफा जानांगौ बिदिनो जोंना बिसना खबार गान्दु बायदि जोङो जेराव उन्दुयो बेफोरखौ जोङो साफा खालामनांगौ आरो जोंनि न' गोबां बायदिफोरखौ जोङो साफा साखोन सिखोन खालामनो जोङो हुदा खालामनांगौ बेफोर हुदा थायोब्ला जोंनियाव माने साफा जालाङो बिदिनो जोङो ओनदैनि फ्रायनो जोङो बेफोर हुदाखौ खालामदावोबा बिदिनो दुगैनाय मानाय बायदिसिना टयलेट बायदिफ्राव जोङो साफा साखोन सिखोनै जोङो बिदिनो ओ जोङो थयलेट खालामखांनानै जोङो साफा खालामो नङा होबा जोङो बेखौ साफा खालामनो खालामनांगौ जोङो माने मोजां जायो जोंनिनो थाखाय बेफोर मोजां हुदा। जोङो बेफोरखौ ओनदैनिफ्रायनो जोङो मोजां हुदाखौ खालामलांबाय थाबा जोङो देनांसिम माने बिदिनो मोजां हुदा डिसिप्लिनाव थायो आरो जोङो रुल बायदि थांबाय थायोबा जोंनिया माने गोबां बिदिनो गासिबो बिथिङावनो जोंना खामानिफ्राबो साफा जायो बिदिनो जोङो मानसि माने एसे साफानिफ्राय साफासिनायाव लासै लासैनो जाबोनो हमो आरो जोङो जुदि ले थ्रायाव थादावबाथाय माने जोङो लेथ्रा खौसो मोजां मोनग्रा जालाङो बेनिखायनो जोङो लेथ्राखौ नागारनानै जोङो जेब्लायबो मोजांखौ नाजानांगौ मोजां खालामनो साननांगौ आरो जोङो जेब्लायबो मोजांखौ लामासिम थाङोबा जों जेब्लायबो मोजां हुदायाव थाङो बुङो आरो जोङो मालायनि गाज्रि साननो नाङा बेफोरो गारजि हुदा
औ
औ ओ औ नोंथाङाबो दसे फोरमायदो
खोनादोंना नोंथाङा खोनादों
हेलौ नोंथां खोनादोंना आं एसे फोरमायनोसै माने मोजां फुदाया जों मोजां फुदाखौ बेलेग बेलेग जों डिजाइन एबा जों मोजां फुदाखौ जों बेलेगनो रेसपेक्ट होनाय मारै फालन खालामनांगौ बेलेगनि
उनाव जेनेबा जों नोंथाङाथ' होनदों ओनदैनिफ्रायनो फालन खालामनो
खोनादों ना नोंथां
नोंथाङा माबाफोर बुंदोंमोन नामा
औ बुंदोंमोन बिदिनोखि
औ।
खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां।
माने बेखौनो होनदोंमोन नोंथाङाथ' होनदोंमोन ओनदैनिफायनो सोलिनानै फैबोनांगौ आजिखालि नों जेराव नों मोजां फुदा सोलों आजिखालि नुबाय नों सिबिक सेन्स होननाय मोनसे दं खोनाखादों नोंथाङाबो इंराजियाव सिबिक सेन्स होनो जेनेबा एखौ जों ओनदैनिबा जुदि जोंना फैबा जोंना बे सिभिक सेन्सआ गाज्रि जाया जेनेबा जों सोरबा खुदै गारनाय माबा गारनाय जेनेबा जानला मानला हासुनाय बिदिथ' जानो हाना बेखौनो बिदिनो उन्दैनिफ्रायनो मोजां हुदा खालामनानै थांनांगौ बिदिनोखौ जेनेबा
गोरै जुगाव होननाय उन्दै उन्दैफोरानो माबा गाज्रि बुस्थु जायो मा बुस्थु बेखौ उन्दै बिखौ मानि बिमा बिफायानो फोरोंखानांगौ बिखौ उन्दैनिफ्रायनोखि जि जानाङा बे जानाङा बे जाबा देहाया गाज्रि जागोन बेजों मोजां हुदाखौ सोलों खालामनांगौ मारै बिदिखौ मानि बेनोसै आरो मोजां हुदाया एसे मोजां गाज्रिखौ खिन्थानो हागोन नों
औ नोंथां बिदिनो जोङो माने मोजां हुदाफोरखौ जोङो उन्दैनिफ्रायाने खालामलांफायोबा जोङो थाखाय जोबोद मोजां जों माने जोङो गासिबो बिथिङाव जोङो जोङो साखोन सिखोन एबा जोंनाव डिसिप्लिन बायदिफ जोंनाव उन्दैनिफ्रायनो जोङो खालाम लांखायो माने
नंगौ नोंथां।
जायो जोङो जेसेबांनो जोङो गावखौ फोसाबनो नाजागोन एसेबां नो जोंनियाव बिदिनो साफा जागोन जोङो फोसाब जोङो बेफोरो माने गासिबो माने साफा खालाम लाइनायनि सायाव आरोना उन्दैनि जोङो हुदा मोजां हुदा खालामदोंबाथाय जोंनाव बिदिनो गासिबो बिथिङावनो जोंना मोजां जानांगौ आरो जों सोरखौबा फोर नुयोबा जोङो बेफोरखौबो जोङो फोरोंनांगोन मोजां हुदा खालामनागोन जायफोरखौ जों गाज्रि हुदाफोर नुदों जोङो बेफोरखौबो जोङो मोजां खालामनांगोन एबा जोङो बिदिनो गाज्रि हुदाफोरखौ जोङदि खोन्थानांगो बेफोर मोजां नङा बेफोर गाज्रि होननानै आरो जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ माने बिदिनो गाज्रि जाहायखौ जोङो हमथारानांगौ जेरै मबाइलफोर नायदों जाबाय गाज्रि हुदा बेै फुंजानि सिखारगोन मोना बिसोर मबाइलखौनाय नङा होमबा नोथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेफोर माने जोबोद गाज्रि हुदा बेफोर माने एखौ होबथाथारनांगौ। आरो जोङो आरो दानि गथ'फ्रा माने थाब सिखारनो नागिरा माने दानि ज गथफ्र माने हरनि बार'था दुइथा दा गामसे मबाइल नाय बेफोरखौ माने मोजां नङा आरो बेफोर हुदाया
औ थाब सिखारनांगौ उनाव जलदि उन्दुनांगौ मोनायाव बेनोसै आरो
खोना दोंना नोंथां आ ओ बिदिनो जोङो फुङाव सिखारनाय हुदाखौ खालामनांगौ गथ। बर फोरनि सायाव माने गथफोरखौ जों ओ गथफोरा माने बिदिनो मबाइलफोर बांद्राय नायहो नाङा। गाज्रिखौदा दङ जोबा दा नोंथाङाबो बेफोरनि आगै दसे फोरमायदो।
औ नोंथाङाथ मोजां फुद नांगौ बेखौ जायखिजाया नों मोजां फुद जादों जों सानफ्रामबो दिसिप्लिन खालामनांगोन जों मोनसे बुस्थुखौनो सानफ्रोमबो खालामनांगोन जेनेबा जों सानफ्रोमबो फुङाव सिखारनानै फरायनांगोन फरायनांगोन आरो बेलासियाव फरायबानांगोन सान बिदि नङााखि सानसेल फरायबाय गाबोन फरायासै बिदि नङा सानफ्रोमबो जों फरायलांगोन होनांगोन एसे एसे बारायबासो जों बेखौनो मोजां हुदाहोनो। सानफ्रोमबो जों बारायलांबाय मोनसे मोनसे मोनसे खामानिखौनो होनबा जों ला उनाव थांबाथाय जों साक्सेस जाहैगोन ना बेनो आरो मोजां हुदाया मोजां हुदाया मानि नङााखि सानसेल खालामनांगौ सानसेल खालामनांगौ नङादो उनावबो खालामबाय थानांगोन जों बेखौनो बेखौनो जों मानि जेनेबा सोरबा फेमिलिफोर दंबा माबाफोर दंबा जोंखौ फोरोंनांगोन सोरबा लोगोआ गाजु फद माबा थांनो नागिरदोंबा जोंखौ फोरोंनांगोन जि बिदि बिदि खालामनााङा बिदि बिदि मोजां बुरजा खालाम बिदि खालाम होननानै जों मोजां फुदाबखौ फोरोंनांगोन।
औ नोंथां बिदिनो जोङो माने निसा बस्थाफोर ङ जानो अने नङा जोंओ निसा बुस्थुखौ जों लाबाय थायोबा जोङो माने गाजि जालांनो हमबाय बिदिनो लासैनो जोङो निसानि अनगायै जोङो थानो हाया जालाङो मान निसा बुस्थुखौ लादावनाय हुदाया जोबोद गाज्रि। निसा बुस्थुखौ जों माने लानाया मोजां नङा जों निसाफ्रा गोबां रोखोम रोखोम दङ जेरै सिगारेट होन थांखु होन बायदि जुमायफोर होन बायदिसिना बेफोरो बेफोरखौ जों लायोबा माने जोंनाव हुदा जालांनो नागिरो। लासै लासै जों बेफोरखौ गारलांनो नांगौ जायफोरा खोदा जादों मोजां हुदानि सायाव जोङो बेफोरखौ खालामनांगौ। अ औ औ बिदि जोंनि बागै जों गोबां सावरायबाय बिदिनो दा जोंनाबो समाबो फैगासिनो दङ दा नोंथाङा बिदिनो बिदिनो अओसांजों राय्लायनानै बिदिनो जोबोद मोजां मोनबाय बिदिनो बिदिनो दिसिप्लिननि बागै बिदिनो गोबां खोथा बुंबाय आरो आं बुयाखै। गाै बिनो दिसिप्लिननि खोथा बुंबाय आरो आसा खालामो बिदिनो जोङो उनावबो रायल्लायगोन दा जोंना
औ औ दे होनोमबालाय
औ